होदों औ औ
औ खोनादों खोनादों।
खबरफ्रा माबोरै दं नोंथांना?
खबरा दासान्दि मोजाङैनो दे।
औ मोनानि ओंखामा जाबाय।
जाथ'आाखै नोंथां दानदिसे उनाव जानोसै।
ओंख्रि संदों नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
आं माने न'फोरसे थांथ'वाखै आं बायजोआवसो जोङो बेनि
ए नोंथाङा बायजोआवसो दंना ओरैनो सरासनस्रा नों-नोंथांमोननि न'खराव मा ओंख्रि बांसिन जानाय जायो?
जोंनि नखरावथ' ओरैनो दालि ओमफ्राय बाजारफोर थाबो थायोब्ला बेदर लाबो बेदरजों आलु।
औ औ बिदै बेदरजों आलुजों बिद आरोना ओरैनो नारें खमलाफोर दा गोलोम बोथोराव मोजांना जानो थाखाय एसे गोखै।
औ औ
ओंख्रिफोरा मैगंफोर ब्रा मोजां देहानि थाखायबो मोजां। एसे देहाखौ थाजिम लाखियो नामा? गोखैयैफ्रा गरम बोथोराव औ नंगौ आरो बेबायदिनो जों बे नारें होनना बुङोना? जिथु खारजि खारजि नारें काजि नेमु औ औ बे फिथाइयाथ' मोजांथार देहानि थाखाय दा गोलोम बोथोराव गरमाव। जानो बेहाय औ थाम बा लाखियो। बेबायदिनो जोंनि आसाम हादोरसानि ओ जिथु हादोरारि हादोरसा हादोरारि फिथाइया जाबाय काजि नेमु। जहार सायावहा बुङो बेखौ काजि नेमु होननानै बर'आवहा जों बेखौ मा होनो नारें।
नारें
आसाम हादोरसाया आसाम सोरखारा बेखौ सिगाङावनो बुंबाय जे काजिनेमुआ बा नारेंआ जोंनि हादोर आसामनि हादोरसायारि फिथाइ। औ बेबायादि होननानै नायथि होबाय आरो। काजि नेमुखौ। ए
दा जोंना बरफोरा आइजोफोरा बांसिन जानो मोजां मोनो आरो इफोरफोरखो।
औ गोखै खौ बे माबाजों जायोना नोंथांमोननि जायगायाव ओनसोलावहा जाहैनाय जाया बेबायदि। नारेंखौ हानानै सामब्राम गोजा बानलु होना सं ख्रि होना मिलायनानै ओरै जानाया
आं सामब्राम होनाय नुफेराखै आङो। फालौ इफोरखौ होनाय नुनदो आरो।
औ फानलु जिथबा बानलु होयो बानलु होनना बुङो। लुजों संख्रै होनानै एसे औ मिक्स खालामना बा मिलायनानै जायो। गोखै बै जोङो गोलोम बो फोरावहा गरम बोथोराव सानावहा जायो जहैनानै नुनो मोनदों ना मोनाखै नोंथाङा?
औ नुनो मोनदों माने जोंनो जायो नो थां जोंनो सेंग्राफोरा नङा अब्ला नखरनि बयबो ज जानानै नखरनिनो खारजि एबा नारेंखौ खाना लाबनाने फिसा फिसा थुख्रा थुख्रा हानानै जोङो माने संख्रि फालौ होनानै ज खाजि जायो आरो।
नागौ नागौ सैथो खो थाखौनो बुंदों नोंथाङा। आरो ओरैबाय दि जायो दाथ बोथोराव नै दायो थाइजौ आरो लिसुनि बोथोर दायो खान्थालनि। खान्थाल नोंथाङा खान्थाल थाइ जानानै मोजां मोन मोनो नामा
आं गोदो जानानै जोबोद मोजां मोनो ओ ब दा माने एसेबां लुगैनाय गैला आरो बेफोरनि ओ मानो होनोब्ला गोदो जोंहानाव माने जोबोर मोजां खान्थाल दङमोन आ नाथ हाय उनाव लागै जायै जायै माने मुजिनाय मोनबाय आरो गोसोफोरा जानो लुगैला बिदि जानो हमनायसै उनाव
नंगौ दायो गोदो उन्दैयावथ' बांसिन जानो मोजां मोनोमोन आरो दायो थाइजौ थाइजौआ गोखै जिथुुबा थाइजौआबो गोखै थाइजौखौबो जों आसार बानायनो हायो
हाय हाय
जिथुबा थाव थाव गोथ थां होनानै बा मसाला एसे होनानै आरो बानलुफोर होना बेखौ जों आसार बानायनानै जिथुुबा बथलावहा सोनानै बेखौ सान्दुंङाव दोनना होबा ओ सा जि सान बा जिबा साननि उनावहा मोजाङै जों बेखौ आसार जाजायो आरो थाइजौखौ बे थाइजौ आसारा मोजां ओंखाम जानोबो मोजां ओंखामजों जानो गोलोम बोथोरावहा जोबोद मोजां आरो बेबायदिनो खान्थाल फिथाइखौबो जों बेबायदि जाजायो बेखौ ओ फिथाइ महरैबो जाजायो जिथुबा खान्थालनि बिसुब जानायनि उनावहा बेगर ओंखारो खान्थाल बेगर बे खान्थाल बेगरखौबो जों ओ ख्रि जानो हायो। ओंख्रि संनानै बेखौ जायखिजाया जिनिसजोंनो जाजायो आरो जेरै दालिजोंबो होना जाजागोन नङाबा बेदरजोंबो जाजायो एवना
थास'दोबो जाजायो
जाजायो एसे खारै होनानैबो जाजायो जायो खारदै होनानैबो नोंगौ आं जादों बेखौ आरो आं आं गावआबो संनो रोंगौ आं संनाबो जाबाय थायो बे बेफोरखौ ओंख्रि
दा बेफोर माने बहुद जोंनि बरफोरनि गेजेराव माने बोथोरारि जानाय आरो जाय बोथोराव बेफोर थायो। अब्लाना बेफोरखौ माने जानाय जायो बहुतआनो। मानो होनोब्ला देहानिबो जोबोर मोजां मोनो बेफोरखौ जाबाथाय आरो बेफोरखो आरो सोब बोसोरावनो मोननो नागिरा बोसोराव खनसे बिदिल मोननायखाय माने जानो मोजां नाङो आरो मानसिफोरा।
नंगौ नंगौ बोसोरारि ओंखा ओंख्रि आरोना बेफोरो। बेखौथ मोनबाय थाया बोथोरावसो मोनो दा गोलोम बो थोर नालाय खान्थाल थायनाय दा बोथोर बेखायनो खान्थालखौ दा बेगरखौ दासो मोनजायो आरो जों दाबादि बोथोरावसो। नोंथाङा ओरैबाद इ बुंनो हायो नामा जेरै आ गोलोम बोथोरनि मैगंफोर बा गोजां बोथोरनि मैगंफोराव मा नोंथाङा मा फारागथि नुनो मोनो ना नोंथांनि बबे मोनसे बोथोरनि मैगंफ्रा नोंथांनि थाखाय मोजां नोंथाङा अबे मोनसे बोथोरनि बोथोरनि मैगंफोरखौ मोजां मोनो आरोना? जानानै बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
आं बोथोर बुङोब्ला बिदि थ बे बोथोरनिखो मोजां मोनो बे बोथोरनिखो मोजां मोनो बोरैबो नंद्राया दा आं जेरैबायदि आंनि माने गाहाय मोजां मोननाय मैगङा जाबाय लाव। एबा माहोनो बेखो
जिथु गोलाव लाव गोलावा
औ अ नङा नङा नङा नैबे ओ जोगोनाद। जोगोनारजों सुवाबिनजों बेनो माने आंनि गा हाय मेगं आरो मोजां मोननाया।
ए जोगोनाथ आरो सयाबिन। बे मोननैजों नोंथांनि जोबोद मोजां मोननाय ओंख्रि आरोना।
औ औ औ
गोथावनो मोजां जानोबो मोजां। नाथाय खायफा खायफा मानसिफ्रा बेखौ बै जों नाथ आरो सयाबिन बा सयाबिनाथ मोजां प्रटिन गोनां हाइ प्रट थिन जोबोद प्रटिन दं सयाबिनाव बेदरफोरनि सायाबो बांसिन प्रटिन थायो होननानै जों मालाबा मालाबा खोनानो मोननाय जायो। नाथाय बेसेबांथार खोथाया बेखौ बुंनो हाया दायो आं नाथाय बेखौ खोनानो मोनदों आरो सयाबिनावहाय बेदर फ्रायबो बांसिन प्रटिन मोननाय जायो होननानै आरो बेबायदिनो जों जोगोनाद मैगङा जोगोनार मैगङावबो मोजां जानो नाथाय मालाबा मालाबा सोरबा खायफा मानसिफ्रा मा जायोखि जोगोनारखौ बांसिन जानाय नुनो मोनदिया सानफ्रोमबो जानो हाया आरोना एसे उदैखौ गाज्रि खामो नामा होन्दों आरो। गेस खामो बिदि मालाबा मालाबा मानसिफ्रा बुंलाबायो आरोना जोगोनार बांद्राय जाबा माने‌ बिदि जायो होननानै। नाथाय जोगोनारजों अमाजोंबो गो गोथाव जायो जानो। अमा बेदरजों जोगोनाथ आरो अमा बेदरजों मोजां गोथाव जायो बेजोंनो जानो। ओरैनो अमा बेदरा थ गासैनिबो मोजां फेभरिट मै बेदरखा अमा जों नों जाय नों बिथाङा जाय जायो
बेनो गोथाव जाखायो आरो दा नोंथांनि बेलायाव मा मैगं मोजां मोनो।
आंनियाथ मैगं गोथांबा आं बांसिन मोजां मोननाया बा औ खुमब्रा खुमब्राखौ आं मैगं गोथां हिसाबै मोजां मोनो आरोना। बांसिन दा बे बोथोरनियाव दैज्लां बोथोरनि मैगंफोरनि गेजेराव आं खुमब्राखौ बांसिन मोजां मोनो जानो। मानो होनबा खुमब्राजों आ दाउ बेदर बा अमा बेदर दाउ नआव फिसिनाय नआव फिनाय दाउ आरो ओरै अमा बेदर बे मोननैजों आरो हांसोजोंथ बांसिन गोथाव।
औ औ औ
हांसोजों आरो हांसोखौ दा हांसो बेदरजों खुमब्राजोंबाथाय बांसिन गोथाव जायो आरो। जोबोद गोथाव जायो।
गोदो आङो खुमब्रा जानो इसेबो मोजां मोन मोनामोन नाथाय दा देरलाङै देरलाङै ओ जानो मोजां मोनलांग्रा जाबाय आरो गोथाव मोननाय जाबाय।
जानो मोजां मोनो ना मोना
आं जानाया नाथाय इसेबां मोजां मोना एसे मोनामनाय मोनामनाय मोनो आरो बेनो
औ बेयो जाबाय जोंनि बर' फोरा बा जोंनि ओ हारिनि मानसि फ्रा संनायावहाय एसे दिफरे ओ एसे फारागथि नुनो मोनो आरोना आलदा हारिफोरनिसाय मानो होनबा जोंनि हारिनि आं मानसि सुबुंफोरा बारा मसाला जाया नालाय बां द्राय मसाला जायाना बेखायनो मसाला होआ बेखायनो बोरमा बेदरखौ एसे मोनामनाय मोनो नाथाय आलदा हारिनि मानसि फोराव मा खालामो सुबुंफोरा बिसोरो ओ गोबां मसला होयो नालाय बेखायनो मोनामनाया बे बोरमानि बेदरनि मोनामनाया गैया जालाङो आरो मस्लाजोंनो बेखायनो बिसोरनि संनायख खौ जों मोजां मोनो जानो जानो हायो आरो मोनामनो बेनि थाखाय नाथाय बां फ्राय मसाला जानायाबोथ' देहानि थाखाय गाज्रि उदै गाज्रि खालामना होयो
औ बिनि थाखायथ' आं माने मस्ला जानाय जाया बारा
नंगौ
गोदोबो आरो उन्दैनिफ्राय जाथारै खाय बोरैबा जायो आरो
नंगौ नंगौ मसाला बांद्राय जायैआनो मोजां जों जिबाद दि जोंनि देहाया जोंखौ ओ सिगांनिफ्रायनो फोरोंबोदों जाहोनाय बा जोंनि बि आइ आफामोना फोरोंबोदों बेखौ खौनो जों मानिनानै थानाया मोजां बेफोरनो जोंनि देहानि थाखाय मोजां जायो आरो औ नोंथां समाबो जाबाय नामा दे इयुनाव नोंथांजों रायज्लायगोन आर रायज्लायबावगोन होननानै आसा खालामबाय मोजां नोंथांजों रायलायना बो मोजां मोनबाय दे गोजोननाय मोनबाय औ दे